हेल' हेल'
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ सानजौफु समनि ओ गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासेहरग्रोननाय जाबाय गिबियावनो।
औ
ओ जों ओ आं नोंथांजों दान्दिसे सम ओ जोंनि बैसागु बर' हारिनि बैसागु बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो हागौमोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ थारैनो जोंनिया बैसागो होनना बुङोब्लाथ' ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो गाजा-गोम जायै खुंबोगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
नंगौ औ बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबोजों लोगोसे‌ ओ जोंनि हारिमुखौ ओ बेर-बेरखांहोग्रा मोनसे फोरबो आरोना। दा जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि हारिमु गासैखौबो बे बैसागु फोरबोआवनो जोङो बेरखांहोनायखौ जोङो नुबोगासिनो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ माबोरै फोरमायो जेनेबा ओ माबोरैहाय खुंनाय जायो एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। बैसागुआथ' आसामनि बर' सुबुंफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन ए बयजोंबो फथायसानाय फोरबो ना
औ नोंगौ
औ बे बैसागुखौ जों बोसोरफ्रोमबो जेनेबा एप्रिल दाननि गेजेराव बर' गोदान बोसोर दैल्जां बोथोर फैनायखौ बररायनो फालिनाय जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
बे फोरबोआ गोजोननाय देंखो मोसानाय दोरोङारि जाग्रा आदार आरो न' न'खरारि जथायाइफोरजों बुंफबनाय नङा होमबा?
नंगौ नोंगौ
औ बियो मोनसे ओरैबायदि सम जेब्ला सुबुंफोरा गावनि दुखु-सुखु बावगारनानै अननाय आरो खौसेथियै जयै रंजायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ बैसागुआ मोनसे धोरोमारि एबा हारिमुवारि फोरबोल' नङा नाथाय बियो मिथिंगा आरो आबादनि फोरबोबो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नंगौ
जिहेथु बांसिन बर' सुबुंफोरा जेनेबा दोरोङारि महरै आबादनि सायाव सोनारोमोन बेनिखायनो बर'फोरा बे फोरबोखौ मोजां आबाद मावनाय मोजां सावस्रि आरो जौगाथायनि आर'ज गाबनो थाखायबो बैसागुखौ फालिनाय जायो नङा होमबा?
नंगौ-नंगौ थारैनो।
औ बे फोरबोआ गेदेरफोरनि सनमान जिब-जुनारनि फारसे अननाय आरो मिथिंगानि गोरोबलायनायनि गोरोबलायनानै थानायखौ फोरोङो नङा होमबा।
नंगौ-थारैनो नोंथां।
औ। बाय बैसागु सोदोबा जेनेबा बर' रावनिफ्रायनो फैदों।
औ-औ।
बैनि ओंथियानो जाबाय बोसोर। आरो सागुननि ओंथियानो जाबाय जागायजेननाय नङा होमबा।
नंगौ-नंगौ।
औ। बेनिखायनो बैसागुनि ओंथियानो जाबाय गोदान बोसोरनि जागायजेननाय नङा होमबा।
नंगौ-नंगौ-नंगौ।
औ ओमफ्राय बियो जिउआव मोनसे गोदान जागायनायखौ दिन्थियो आरो फैबाय थानाय बोसोराव मानसिफोरनो गोजोन खुसि जाफुंसारनायनि मिजिं होयो नङा होमबा?
नंगौ-नंगौ।
औ। बैसागुआ जेनेबा बैसागुआ बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोनसे हारिमुवारि सिनायथिनि नेरसोन नङा होमबा?
नंगौ-नंगौ।
औ।
ओ जों-जोंनिया जा बैसागुनि गिबि फोरबो ओ जा गिबि सान बेनि सानसे सिगां जोंनिया ओ जा मोसौफोरखौ नोंथाङा एसे सिगां बुंलांबाय जोंनिया बैसागु फोरबोआ ओ जोंनि सुबुंनि थाखायल' नङा जे जोंनि मोसौ-मोसा बा जिब-जुनारफोरनि थाखायबो जोङो बिसोरखौ अनसायनानै ओ जोङो बैसागु फोरबोखौ फालियो होनना नोंथाङा एसे सिगाङावसो होनलांबाय बेनिखायनो जा जोंनि बैसागु फोरबो फालिनायनि ओ सानसे सिगां जोङो मोसौफोरखौ ओ जेबा जिब-जुनारफोरखौ जोङो फुजिनाय जायो। बेयाव जोङो जिब-जुनारफोरखौ जों फुजिनो थाखाय जोङो बाहायनाय आगजु एबा आइजें-आइला फोरखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों ओ जोंनिया बैसागु फोरबोनि सिगां जोंना जा‌ मोसौ गिबिआवनो थाराय नांगोन जोंनो थारायखौ जों बाहायो बिनि उनाव हालदै बाहायो फान्थाव दिग्लि थि बिलाइ आरो ओ बेफो-आरो पानिलाव बेफोरबायदि जोङो फिथाइ-सामथाइ ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा फि थाइ-सामथाय बेफोरखौ बाहायनानै जोङो हानानै ओ बेफोर मोसौ एबा बोरमानो जोङो माला ओं सुनानै जोङो गानहोयो। बिनिफ्राय जोङो दैमा फारसे लाना थांनानै ओ मोसौखौ एबा बोरमाखौ जोङो थुखैनानै मोजाङै थुखैनानै बिनो ओ गोदान दान्दाल ओ बिनि नामाव गोदान गोदान दान्दाल दोंसे ओ होनानै जोङो जा गोजाम दान्दाल ओ बेखौ जोङो ओ बै जायगायाव दैमा गाथोन एबा फु ख्रि सेराव जोङो बाउनानै जोङो गारबोयो बेनिफ्राय जोङो बेखौ जा मोसौखौ दुब्लि फारसे उदाङै हेंगारना दोननाय जायो आरो बै समखालि। बेनिफ्राय जोङो बै समाव जोङो सल'बो मेथाइबो रोजाबो जोङो बै मोसौ एबा बोरमाखौ थुखैनाय समाव बेफोर मेथाइफोरानो जाबाय जोंनिया बर'आव बुंनो थाङोब्ला ओ दिग्लि लिथि दिग्लि पा मोसौआ मोसौआ गोबां जाद जाद बेफोरबायदि आरो लाव जा फान्थाव जा दा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारारिबाय था बेफोरबायदि गोबां बर' मेथाइ जनि गेजेराव रोजाबनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ उदां फोथाराव उदाङै दोनदाल होआलासे जोङो हेंगारना हरनायनि उनाव जोङो गावबो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानायनि उ' फारसे गिदिंना फैयो बेनिफ्राय जोंनिया बै सम खालिनो जोंनिया सेजौसे बिदनि जोङो जा मैगं खाबथंनानै जानाय बे फोरबोखौबो जोङो फालियो मानोना बोयो जेनेबा जोंनियाव गो गोदोनिफ्रायनो जोङो फोथायनाय दङो दि बेफोरबायदि सेजौ से बिदनि निजा मैंगं थाइगं बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जाब्लाथाय मान जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जानो हाया आरो बिदि होननानै गोदोनिफ्रायनो फोथायनानै जों जाबोगासिनो बेफोरबादि जानायनि अनगायेबो जोंनि जा मोनाबिलि सम बै समाव जेब्ला मोसौ ल सम जायो अब्ला जों मोसौ दुब्लि एबा फोथारनिफ्राय होना लाबोनानै जोङो न'आव न'नि लांगोना एबा लामायाव जोङो बेफोरबायदिनो खुगाफोरनाय मोनसे नेमखान्थि फ फालियो जेराव जोङो खुथ्रा सु एबा जुजाय बेखौ जों लामायाव दोनना अर सावोना होयो गलियाव खाफैनाय जायो आरो थिग बे बेफोरबायदिनो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला बिनि नैथि सानखालि जोंनिया जाहैायो सुबुंनि बैसागो सुबुंनि बैसागोआव जोंनि बयनिबो गोसोआवनो मोनसे मोनसे मिजिं आरो मोनसे रंजानाय सोमजियो मानोना बै समाव जोंनिया दुफुं बैसाग बोथोरनि गोदान सान हाबफैनायाव जोंनिया दाउ खौआआबो गोदै देंखोबो होयो बिनिफ्राय मफ्राय जोंनिया बिफां बिफां लाइफांनि बेलइायाव जोङो गोरलै बिलाइखौ जोो नाय नुनो मोनो आरोोना बेनिफ्राय बयनिबो सुबुंनि गोसोआव जोंनिया रंजाखांनाय फैयो थिग बेफोरबायदिनो रंजाखांनायनि मिजिंखौ लानानै जोङो बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला आरो बोराइ बेन्थ' गाैसिबो ज' जानानै जोङो बै सानखौ जोङो गाजा गोमजायै खाम सिफुं जथ जथा सेर जा खरखा गंगोना बेफोरबायदिनो बर'नि जा हारिमु जों हारिमुनि जा देंखो बेखौ रो रिंसार होनो जोङो बेखौ आगजुखौ लानानै जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो गामि गामि जा बे मोसानाय बे मोसानाया नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय खुंनाय जायो एबा नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसागु फोरबोखौ बेसेबां सान फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
ओरैनोथ' बैसागुखौ खारदिहालागै हुंनाय जायो नङा होमबा
नंगौ थारैनो
बे खादिनाव जों जेनेबा गोरोबलायनानै नों आं बोराइ बोनथ' गाससिबो ज' ज'यै खाम सिफुं सेरजा बायदियि दामग्रा लानानै जों जेनेबा मोसानो ओंखारलाङो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो बियो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो। औ आरो बेबायदि बैसाग फोरबोआ सुबुंफोरखौ जोंनि उन मोनथायखौ गोसोखांहोयो जायफोरखौ गोबां जोलैफोरनिफ्राय फोथांना लाखिबोदों।
नंगौ नंगौ
औ ओमफाय बैसागु फोरबोनि जोनोमाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो फालि जाबोदों नङा होमबा।
नंगौ
औ जेनेबा बर'फोरा आबाद, हाग्रा, दैमा-दैसा, जिब जुनारफोरजों खाथ जि सोमोन्दै दं नङा होननालाय।
नंगौ नंगौ
औ मोनसे आबाद जेनेबा बोथोर जोबनायनि उनाव आरो गुबुन मोनसे बोथोर जागायनायनि सिगां मिथिंगाखौ बिनि बोर होनायनि थाखाय साबायखर बावनो थाखायबो बैसागु फालिनाय जायो आरोना।
नंगौ नंगौ
औ ओमफाय आरो बे फोरबोआ बर' सुबुंफोरनि गोरलै जिउ खांनायखौबो दिन्थियो।
नंगौ नंगौ ओ नोंथाङा होननाय
हो
नोंथाङा होननाय जा ओ आबाद सुबुङा आबादजोंबो सोमोन्दो दङ। ओ होनाया ओ जोंनिया ओ बोस बर'फोरनि गेजेराव जोङो बैसागुखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों ओ बेनिनो नैथि या नोंथाङा होननाय जा आबादजों सरजाबना थायो बैसागु समाव बेखौ जोङो आंखाल बैसागु एबा काथि बैसागु होननानैबो मिथियो बै समाव सुबुंनि न'खर न'खर माने ओ आदार जा जाग्रा माइ बेयो ओ आंखाल एसे आं कालनि ओ सम फैयो आरो बेनिखायनो सुबुंफोरा ओ जे आंखाल बैसागो बिनि मुङाव माने कथि गासा लगायनाय जायो आरो ओ बिनिफ्राय जोंनिया ओ बोथोर जे आंखाल बैसागु बियो थांबाय बिनिफ ओमफ्राय जोंनिया थामथियाव फैयो जोंनिया मागो बैसागो बे मागो बैसागोआव जोंनियाव ओ बयनिबो गोसोआव ओ रंजाखांनाय फैयो बै समावबो बिनिफ्राय ओ बेफोर बायदिनो फुङावनो सिखारनानै बैसागुनि से खालाराव जोङो ओ गोदोर निफ्राय मान लायो आरो गोदोराबो उन्दैनो अननाय होयो बेफोरबायदिनो ओ गोबां फिथाफोर जानाय जायो जेरै एनथाब ओ एनथाब फिथा, थावनि फि था फिथा, हासुं फिथा आरो लावदुम फिथा बेफोरबायदि बर'नि गेजेराव गोबां फिथा जानाय जायो आरो दा जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ जाबाय नोंथां।
जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो ओ नोंथांनिफ्राय बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजोंनि उनाव फिन खेबसेबाव रायलायफिननो मोनगोन औ गोजोन्थों नोंथां औ दे।